खोननायाखै आया मा खोनासैलाय नामा
खोनाबाय
औ दासो खोनादां बार' मिनिट बार' मिनिटल' जायो नामा आइया खोनायाखै
खोनादों रा दा नङा दहाय फासआव होनना सिरि थालायो
दोंना ओमफ्राय नोंना टावउार नाङ खोमखायनो खोनायाखै
खालि मा होननायखौल' खोनादां
आइया आं मा होनाखै र' खोनाना खोनायखै नामा होनबाय ओमफ्राय हिलौ होनबाय आं नोंना थावर नाङाखै मोन बे
आंना नाङालै जारला जायगायावसो दङ नालाय जोङो गामियानो
सिजोंनो खोनबा खोनबासिम रायलायजायो नामा
औ
आतचा
सासे मानसिजों मोनबा रायजायजायो ओमफाय खोनबायाव सोरनाबा सोरनाबा कमप्लिट जाबा रायज्लाय जाला आरो
ए बिदिसो
उम सानसेयाव नङा गासैसो खोनबा रायलाय जायो
गासै
औ फास मोनसेयाव गासो
ए
उम
बिदिसो होनबालाय होमबालाय आं नोंजोंनो खोनबासो रायलायनो हायो
औ सम मोनबालाय रायजलायनो हायो दा हरबाय नालाय नों दा दसे गोबाव थाना हरदोलाय नङाबा टाल मोनोना बिसोरो
औ
बिदि दा बेलासियावबो रायलायफिननो हाबावोसो
आतसा होमबालाय दस्रा दस्रा नाव हरनां माबा गैया बे आदा अनजालु मोनाबो रायलायगोनना रायलाया आदा अनजालु मोना
रायलायो ओमफ्राय बिना नेटानो नोगोद जारलाना
ओ जोंनिथिं बिसेनेलासो हाय फायनाङो दाना एयार थेला नांखाया आंनाबा दाख ओमफ्राय न' सिङाव हाबबाथाय टावारानो माइनासो जाजोबो मिथिग ओमफ्राय बायहेरायाव थरसे थरनै नांला बायो नेटाथ' नांखाया ओमफ्राय
बिसिनि फंबाय नै बिसेनेल माबा हस्टपटसो लायो बियो ओमफ्राय बेजोंसो रायलायो
यारथेला गैला ओमफ्राय दाबावैनो बन्दसो जाजोबसिगोनदां जोंनि गामियाव रिसार्जआबो खम ना उमहो माने जों हरबा हाबफैनो नागिरा ओमफाय बिसोर हरबा फैयो
ए
बेबायदि जायो
ओम नेटखौ मोननो नागिरखाया माने नायनायनिखौ मोनो ओमफ्राय फन रायलायनायखौ मोना बिसोरना बे बिसेनेला
ओम ओमफाय सोराबा सोराबा गंनै गंनै दंखाजोबोलै मालाय
ओम ओइ बिदि लानो हाया जोंहा गंसेखौनो फिनो हाया
एयारटेला दाम गोसा थारलै रिसार्ज आनो ओमफ्राय बिसिना बिसेनेल ना दामा खम ओमफ्राय इनकामिंबो जानो रोङाना बिसोरना ओमफ्राय एमबियाबो खम बिसिना दामा
उम ओमफ्राय हनै एयारटेलाबो फाइभजि मोनोबा नोंहा गोसोबायदि फ्रियाव मोनोना
औ
बोरैबा एखेसो नेट नांनाय जायगायाव एखेसो
एखिसोथ आरो इमार जे नांथारगौ मानिबा नांथारगौबाबो जेबो नांनायखायालै दा थ बिमाजों एखमबा फन रायलायनो लुगैनानै हरबाबो थावरानो नांखाया गाबनो ओंखार खारलायो
गंसेसो थानांगौमोन जोंनिसिम थानायालाय
थानांगौमोन यारथेलनिया
उम
प्रब्लेम जायोना बिरादनो गामि सि ङाव नांब्रबगौ मागौनो मोनब्रबा नांगौ होनबानो यारथेलखौ लायदो नोंसोरनि हायाव गायफैदो
जोंनियावनो गायनानै जोंहानो फैसा जानोसै ओमफ्राय
जा ए बिनियाबो फैसा मोनो?
औ नेनायनि
ए बिदिसो
औ मेचिन सालायनांगौ मानांगौ फोसाबनांगौ एसे
ए
थाव सोनानै होनांगौ कारेन्ट गैयाबा
ए ए डाइरेक्ट कारेन्टजोंबो बानाय जायो
कारेन्टजोंबो बानाय जायो थावबो बानायजायो कारेन्ट गैयाबा थावजों
हे जाय होनबालाय
अ
गायजायोना गायदो नोंहा रालायनानै
फैसा नांग्रोगौ जामबिलाइ नोगोरनो
ए बिनाव फैजा ए नों होलायबावनांगौसो
औ होग्रोनांगौ फासथआव
आतसा बिदिसो ओमफ्राय नों बिसिबां मोनो मासाव मास मोनो नामा ओमफ्राय?
मासाव बिदिनो नय हाजार दस हाजार मोनोब्रा
ए थावालाय थावा थावा गावसोर बायना होफैखायो ए ए होनबालाय जेबोलस गैयाथ फैसा होगोर नांगौवासो थायाना होनबालाय फार्स्ट टाइमावसो
ओम
बिथिसो होनबालाय आं मोनथिबावा।
फैयालै जोंनिथिं।
मानो फैया दे मा बेलाय मानोथो फैखो ओमफ्राय जे मानथो हरा।
हा नियादि फाटा नांगौनो।
ए बिथिसे
औ जोंना गैयाना दाबो।
ए
माबायाव दंना फरेस्ट लेण्डआवनो।
औ जोंहाथ' फरेस सो खाजिना हैबाय थाबावनांगौसो नामा?
ओम आंथ' हैनाय जाबावा जोंहा।
हैनायजाया
ओम हो
मा होनोमोलाय एदमिसन खालामनायाव ना मायावबा नांगौआव हैदों जोंहा सिगाङावबो हैखायो ओमफ्राय बेयावबो हैनाय जादों खनसे हैनो मोनदों आङो।
ओं बेसेबां हैनाङा?
माबाल' मा होनोमोनलाय मास मोनबसेनिमोनथाय आरायस' ना बेसेबांबा। मास मोनथाम ना मोनब्रै मोनथाय।
जोंनावथ' दा जा बारायना दं बे दुइ हाजारसो दं खोमा।
मास मोनसेयाव बेसेबां दानो औ बिगा हिसाबसो ना?
बिगा हिसाबसो
बिगासेयाव बेसेबांनि लायो?
जानोलै आं मिथिला बिस थाखा ना मा होनदों।
ए आयौ होमबालाय जोंनि हाया दाबो फरेस्टावनो दंना?
ओम
होखारबानो खारनांगौ।
ओहो जों खारनाङाब्रा जों मा अरज माथाराव गैला एकदमबारे फरेस्टाराव नंला एसे लेखा जाबाय जोंनाबो।
ए
मा होनो बेखौ बै नियादि असेनि सेकेडआव दं आरो जों ओ।
ए सो
ओरै नोंसोर गामिया खारनाङाब्रा नोंसोर गामि साहानासो खारनांगौ बैना। औवा बागान बारनायना।
एह औवा बागान माने ओरै सावथालफोरा एह र' सावथालफोरखौबो बे फास्नि ओरै साहानि ना माखौबा होनोसै होननाय खोनादोंमोन आं।
माला?
दाखालै खोन्थाहरदोंमोनलै रुजुमा बिब' मोनसो खिन्थालाबायदोंमोन आंनो।
लामायानो बिजोंनो जानो नागिरबाय माहाय अबेनि।
बिथिं जानो नागेरबाय।
उम। आसाम मालाना माया।
माया?
आसाम माला लामाया।
आसाम माला?
उम लामा।
एह।
बै नोंसिनि साहाजों बे मा होनोमलाय दालां बोराया
औ।
बेजोंनो सिदा।
आइसो होमबालाय बिसिनिदिजों हाइफायसिन जासिगोन।
उम।
खामानि गैया। बिसोखौलाय अबाहाय होखारनो हाबावनांगौ सि।
हाद जामबि खारनांगौसो ओरैनोसो होननाय आं ओरैजाय
एह।
खारजोबनांगौसो बे लामानि साहाखै बे लामा सफैगोना बे लामा सफैगोना आसाम माला बे स फैबाथाय बिनि साहा जागोनना खारजोबनांगौ आरो। बर'फोरबाबो बै लंखा
थार बे दालां बोराय दालां बोरायनि साहानियानो नामा?
उम। लंखाफाराना मा बेबो गोलै लांफागोन आरो। खारलांनांगोन बिसोर।
बिदिसो?
दाखालैसो खोनादोंमोन आङो दा माबायदि जा हा?
लंखाफारा नालाय लंखा फारा नाबो हाया फरेस्टनिया आमफाय जोंनि बायदिनो एखे नंखायालै बिसिना।
दा होमबालाय बेखौ ओरै दानख'नोबो हागौ एसे।
उम।
मिथिला आरो।
सावथालफोखौसो होखारनांगौमोन दावराव दावसि जाबाय थायोना।
है मोजां थाबा दावराव जाया।
गाज्रिथारलै नैबे लामा मोखांनानो गाज्रिसिनथार हरै सिंनिया जिबो नंबावआसो।
उम।
ओरै लामा मोखांनि बे दालाय बे मोखां मोखांनिया बेस्रानो गारजिसिन्थार। ओरै सिं थारनाय जोबबो नंगौसो मिलाय जोबबावसो सिगांथ' जों आलासि जाफैलाबाय थायोमोन।
माथो लामा खाथिना मोजां हरिसिंनासो गाज्रिबो होनलायलाङो
नङा माथो हरै दालां बोरायनिआनो गाज्रि दालां बोरायसै आरो
उम
ओरै मोखां मोखांनिबो सिंथारनाया माने गाज्रि गाज्रि मानि माने गाज्रि गैया जेरै साफा सानै फोरफोरखौथ' मोजां होनजोबनो हानो साफा सानै थाखायोना होमबाबो ओरै मोखां थिंजायनियाव फारसि
उम
जों बर' आरो जों बर'फोरना जों बर'फोर बादि नंबावासोलै बिसिना मालाय खौसे जाबावसो दे जों बर'फोरनासो नांलाय खमलाय गावजों गाव बिसिना मालाय ज' ज'
ओम
मिलायलायबावो बिसिना जोंनासो नों माहाजोन नों गरिब होनलायलायग्रा नोगोद जारलासो मिलायाथ' आरो एसे माबा थांलाय फैलाय बावासोथ' आरो आरो माबा मोनसे न'खरफ्राव माबा मोनसे जादोंबाबो जेबो जुगथि गैयै माबा खौसे गैयै सो। नों जादों नों मावनानै ला होननायसो बिस सिना मालाय ज' ज' ओंखारलायो। जों बर'फोरा जामबासिन बिसिना गाज्रिबाबो माबा मा होनोमोनलाय गावबुरानि बारग्रा खोथा बुंनो मोना बिसोरना माबा मा होनो गावबुरानि खोथा मथे सोलिजोबनांगौ बिसोरना आरो बिसना गावबुराया बे जेनेबा बिफा थै बिफाथ' बिफाया आरोखि आमफाय बिफा थैबा बिनि फिसााज्लायानो मोनो बेबायदि बिदिसो बिसिना न'खरनियानो
गावबुराया राजाफोरनि बायदि
उम गावबुरानि बिथोन बायदि सोलिजोबनांगौ बिसना गावबुरानि बारगा बुंबाथाय गैलाबो बे बुजाबायबो बेबायादिसो बिसना औ बेबायदिनो जारलासो लोमजानाय माने बेसोरो गोजान गोजान ना सोरबा सोरबा फैनो हायि फैनो हायाना ओमफ्राय मुलि लांलाबायना हैयोमोन बाबाया। मानिजोबोमोन गासिबो मानिनो हायोमोन नांगौ नांगौ बेनो जायोना बेबो ओमफ्राय गावसिनिफ्रायबो बिदिनो मैगं एरि लायबाबो ओमफ्राय बाबाया बिदिनो आवग्रिबोबा रावनोबो हरखायामोन थिनानै दोनबाय थायो। दाबो बेबायदिनो
ओम
मिलायलायो बिसोरना जाय मिलायग्रा मिलायो जाय मिल मिलायालै बिसनाबो टाइमाबो नै जाबावसै
हो हो
फाग्लासो जागोन
बिदिनो रायलायनांगौब्रा होनबानो थाल मोना माबा मोनसे टपिक लाना रायलायनां
उम थालखौनो मोनखायादा ओमफ्राय माला एगार' मिनिट बार' मिनिट जाबावो
जाबावबायानो गैला उम
मला माला जोबखो फाथथाखौनो मोनला। दा दसे थानानैसो हरफिनांसिगोन होनबाथ' आङो
औ
दानथला आरो होद दानबाय